खोनादों ना?
औ खोनादों आब खोनादों।
दायो जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नागिरदों आरोना बे टपिकआनो जाबाय कालसार ना कालसारनि होनबाथ गोबां हामनानै दङ बिनि गेजेरावनो जोङो मोसानाय ना मेथाइ खननाय बेफोर फोरनि बागै माने सावरायनो ला
औ औ औ सावराय जायो औ ।
गोदोनि आरो आथिखालनि थासारिखौनो माने सावरायनोसै ना?
औ औ औ सावरायजायो औ ।
मोसानाय होनोबाथ बियो मा गोदोनिफ्रायनो दङ ना । जोंनियाव अ जेब्ला मानसिया मानो संसार जाबोनो रोंदों साननानै हनानै ना? बेनि उनावनो माने बिसोरो बिदि रं रंजानाय बाजानाय बा मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौ माने सान माने ला दों जों बेखौ मानि मिथिनो हायो आरो ना । ओरैनो मोसानाय मुसुरनायाथ आथिखालावबो गोबां जौगा थाखोआव मोन जौगा लांगासिनो बिनो ना आथिखालावहाय । जोंनि बरनि मोसानाय होनोबाथ बागुरुमबा मोसानायानो जोंनिया मुंदांखा हाना बेजों लोगोसे नै दाख्लैबावैसो थांनाय ना माखासे बागुरुम्बा दोहौ ना बेयावबो जोंनि बागुरुम्बा मोसानाया माने बुहुमनाङैनो मोनसे मानि रेकर्ड बा मिथिजानाय मिथिसार जानाय ना बयजोंबो मिथिसार जानाय । मोनसे मोसानाय हिसाबै जोङो मोननो हाबाय ना । बेनि अनगायैबो आरो गोबांबो रोखोमनि मोसानाय दङ ना जोंनिआव, जेरै उम जायफोरा मानि मोसानायजोंनो माने खायसेया माने गावनि रोंगौथिखौ देखायलांगासिनो आरोना । बयबोथ माने मोसानानै जानो हाया बेयो बा रोङा ना, खायसे गोरों जायो मोसानायाव खायसे रोङा ना उम माने गाबा गाव मोनसे मोनसे रोंगौथि थाखायो आरो ना थेलेन्ट ना? सोरबाबा जोबोद मोजां मोसा मोसानो गोरों थायो सोरबाबा मानि बारा रोङा बेफोरबायदि थायो आरो ना। ओरैनो जोंनियाव गोबां रोखोमनि मास्टार ना फोरोंगिरिफोर जोंनियाव उजिबायनो ओम ओरैनो होनजावसाफोरनिफाय हौवासाफोराबो माने गोबां रोखोमनि बिदिनो जोङो नुनो मोनदों आरोना फोरोंगिरिफोर ना
औ औ
बिनि अनगायैबो नोंथाङा मेथाइ खननायनि बागै एसे फोरमायदो मेथाइ जोंनियाव बर समाजाव मेथाइ ना गोदोनि
औ औ औ औ ओ आब'आथ फोरमायना होबाय एसे ओ हारिमुनि सोमोन्दै ओ मोसानायफोरा माबायदि मेथाइ आरो मेथाइनि खोथा बुंनो फायोब्ला गिबियावनो जोङो ओ मेथाइआ माब्लानिफ्राय जोंनि गेजेराव ओ रोजाब जाजेननाय? बेफोरखौ जोङो नायगिरनो ओ थाङोब्लाथाय ओ जोंहा जिहेथु जारिमिनबो बेफोरबायदि जेबो लिरनानैबो दोननाय गैया जेराव जोङो बेखौ जोबोद गोब्राब ओ जोङो मेथा थाइ रोजाब नाय होननानै बुङोब्लाथ जों सरासनस्रायै मिथिगो जों जेब्ला सुबुं माहारिया जिउआव थांना थासान्दि ओ गोबां खामानि मावनांगौ जेराव जों खामानि मावनायफोरावबो खायसे ओरैनो ओ जोङो ओ खुगानिफ्राय जोङो मोनसे देंखो महरै ओ जेराव जों खन्थाइखौ जों खन देंखो होनानैबो मेथाइ रोजाब जायो जे बिदिनो जोङो ओ जोङो खामानि मावनायफोराव जोङो ओ मेथाइ रोजाबनायफोरखौनो जोङो बु मिथिनो हायो। जोङो हिसान दानायफोराव आइजो फोरा मेथाइ रोजाब ओ हिसान दानाय औ
बेनि अनगायैबो खामानि दामानि मावबाबो ना
औ आइजो माहारिफोरा गोबां नखरनि खामानि दामानि मावनायफ्रावबो औ बेफोरबायदिनो मेंनाय फोरखौ बावगार होनो थाखाय औ औ औ बिदिनो देंखो होनानै रोजाब बेफोरबायदिनो जोङो मेथाइखौ जोङो जों जुदि मोजाङै नायनो थाङोब्ला जोङो गोदो गोदायनि खोथा बुंनो थाङोबा जोङो जेराव जोङो जों मिथिखायो जेब्ला मेथाइनि बाथ्रा बुङोब्ला जेब्ला जोङो ओ जोंहा अखा बांखा फैयो आरो अन्थाइ बायदिसिना जों जेब्लानाखि जोंनियाव बारदै सिख मोनफैयो अब्ला जोङो बैसागो होननाय सोदोबखौ खोनानाय लोगो लोगो लोगोनो जोंहा गासैबो सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ गासैबो माने थैफोरा खारास्राखायो माने माने बैसागो होननाय खोनानाय लोगो लोगोनो माने रंजान मोनसे रंजानो मोनसे ओरैबायदि गोसोया माने उसिफावखायो जोंहा जेराव जों नोंथाङा मेथाइनि खोथा बुं भुटानाव ला बैसागोआव जोंहा गोबां रोखोम जोङो मोसौ थुखैनायाव जोङो मेथाइनि खोथा बुंनो हायो मोसौ थुखै थुखैनायाव जोङो लाव जा फान्थाव जा बायदिसिना जों मेथाइफोरखौ रोजाबनायखौ जों नुनो मोनखायो लोगोसेनो जोंहा जोंहा जोंहा मोजां मोनज्लायनाय सेंग्रा सिख्ला बेफोरबायदि जोङो बैसागो सासेया सासेखौ एदाव लनायनानै मेथाइ रोजोब नाय बेफोरखौ जों गोबां मोननो हायो बेफोरबायदिनो मेथाइआ जोंनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि खुगाजों खुगा सोलिबोनानैब्लाबो जोंनि गेजेराव दिनैसिम गोबां गोदो गोदायनि जोङो सुबुं मेथाइफोरखौ मोननो हायो बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि मेथाइ मेथाइफोरा गोदो गोदायनिफ्राय गोबां दिनैनि समसिम जोंहा मेथाइफोरा रोजाबबोबाय दङ रोजाबगासिनो दङ जेराव जोङो हाबानि खोथा बुंनो हायो हाबायाव जोंहा बैराथि ललियाखौ जंखायनानै एदावनानै रोजाबनाय मेथाइ मेथाइफोरखौ जों गोबां मोननो हायो हाबाफोरावथ जोंहा गोबां मेथाइफोरबो दङ जायफोरखौ जोङो रोजाबबोबाय
हिन्जाव गोदानखौ हिनजाव गोदानखौ बुरखायनानै रोजाबनायबो दङ
औ औ औ औ बेफोरबायदिनो जोंहा जोंनि खामानि दामानि हाबा जोंनि मानसि ओ सुबुं समाजा ओ जोङो बेवहाय जिउ खुंनायाव बेफोरबायदिनो ओ मेथाइ थाइ‌‌ रोजाबलाबायनायफोरानो सोलायबोनो हमबाय दिनै गोदान मुगा जौगानाय मुगायाव जोंहा ओ ओरैबायदि जोंहा बिगियाननि नाजानायाव जोंहा ओरैबायदि जोंहा ओ गोदान गोदान दाजेम ओंखारदों जायनि गेजेरजों जोङो दामनाय देनाय बायदिसिना ओ मेथायाव जोंङो बेफोर खौ होनानै जों ओरैबायदि मोनसे देंखोखौ मिलौदो खालामो जेराव जों सिफुं खाम जथा बायदिसिनानि गेजेरजों मेथाइफोरखौ ओरैबायदि मिलौदो खालामबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे मेथाइ रोजाबनानैनो दिनै मानसिया ओ गावनि जिउ खुंनो हायो गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो दिनै थाखा फैसा रां बायदि आरजिनो हायो आरो गोबां बुहुमावनो गावनि मुंखौ सि सिनायथि होनो हायो जेराव बेफोरबायदिनो दिनै गोदान मुगायाव जोंहा मेथाइ रोजाबनायफ्रा गोबां बिबांनि सोलायबोबाय दिनै क्लासिकेल दिनै क्लासिकेल भइसफोरनि बा मडार्न जोंनिया हारमुनियाम बायदिनि गेजेरजों गोबां जों मेथाइ रोजाबनो हायो ‌ बेफोरबायदिनो दा आब' आ फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा जेनेबा माबायदिहाय ओ गोदो-गोदाय माबायदि बिदिहाय ओ‌ मेथाइफोरखौ ओ रोजाबनाय जायो आरो दिनै माबायदि सोलायबोदों लोगोसे मे बेफोरखौ माबायदि बेफोरनि सोमोन्दै मेथाइनि सोमोन्दै एसे बुङोब्ला मोजां जागोन आब'आ ।
औ गोदोथ' माने खामानि दामानि मावनो फ्रावसो मेथाइ खनोमोन ना? बहाबा सोरजोंबा मैगं खाहैनो थां बा लोगोफोरजों बा माइ गायोबा खोथिया फुयोबा । माने बानायफोरखौ बागा होनो बा मेंगा होनो देहाखौ ना बिदि रंजा होनो थाखायसो फुनोमोन गोदोनि समाव
औ औ ओ जों नंगौ नंगौ औ जोंहा जेनेबा बेफोरबायदिनो मेथाइफोरा रोजाब जायो बेफो बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोंहा हारिमुवा गोबां सिनायथि होजाला
औ सिनायथि होजालांबाय औ। बेनि अनगायैबो आथिखालाव औ सोलायबोनाय होननानै औ।
हारिमु होनना बुङोब्ला जोङो मिथिखायो जोंनि ओ सुबुंनि जा मावनाय दांनाय ओ थानाय जानाय जोंहा मोनसे ओ समाजा जोंहा मोन जे मोनसे थांखि दानानै लाना गोबां खान्थिफोर थायो। जाय खान्थिफोरानो जोंहा दिनै ओ ओ मोनसे समाजनि खान्थिफोरानो जोंहा मोनसे हारिमु महरै सिनायथि मोनो बे बे बेफोरबायदिनो मेथाइफोराबो जोंहा ओ मेथाइफोराबो जोंहा हारिमु महरै सिनायथि मोननो हादों। बेफोरबायदिनो दा ओ मे मेथाइ हारिमुनि सोमोन्दै एसे आब'आबो बुंदो।
औ गोबां सोलायबोबाय आथिख आथिखालावथ' गोबां मानि मोजां मोजां माने रोजाब गिरि ओंखारबाय ना बिनि अनगायै गावखौ माने सि सिनायथि होनो हाबाय बिनि अनगायैबो आरो रांबो खामायनो हाबायना मेथाइ रोज रोजाबै रोजाबै बहाबा प्रग्राम बहाबा फानसन बहाबा मेल मिथिंफ्राव बेफोरनो थाङै थाङै रोजाबै रोजाबै गोबां रांबो आरजिनो हानाय जाबाय आरो ना। लोगोसे गावनि हारिमुखौबो लाखिनो हाब बाय लोगोसे गावखौबो माने सुंथानो हाबाय। बेखौ आं नुहरदों आरो ना। जोङो मेथाइ बा मोसानायनि गेजे जोंबो बिदिनो जागासिनो ना? मोसानायनि गेजेरजोंबो माने फोरोंगिरि जानानै आथिखालावनि इयुन जोलैफोरखौ फोरोंनायजों लोगोसे गावनि जिउखौबो दैदेनलांनो हाबाय ना इउन जोलैया बो रोंबाय आ जोंनि हारिमुवाबो थालांबाय बा जौगाहोलांनो हाबाय बेखौ जों नुनो मोनदों आरो मेथाइ खननाय आरो मोसा मोसानायनि गेजेरजों ना बुहुमाव जों गावखौ माने बर होननानैबो जों सिनायथि होनो हाबाय गाव जेरै जों बर मेथाइ खनोबा जोंखौ बर होननानै सि सिनाय थि होनो हायो मोसानायाबो बिदिनो जों बरनि मोसायोबा जोंखौ बर होननानै सिनायथि होनो हायो बिदिनो गावनि हारिमुखौ जों लाखिनो हायो बा सिनायथिखौ दोनलांनो हादों आरो मोसानाय आरो मेथाइ खननायनि गेजेरजों ना?
औ औ औ औ बेफोरबायदिनो जोंहा ओ हारिमुनि गेजेरजों जोंहा गोबां ओ जों बाथ्रा सावरायबाय इनिफ्राय जों हारिमु होनना बुङोब्ला थ गोबां रोखोमनि ओ दङ बेखौ मिथिखायो जोङो जोंहा दामनाय देनाय जानाय लोंनाय थानाय मावनाय दांनाय मानसिया
खोनानो मोनला जोङो ना
औ औ
मानि एसे मानि मर्दानजों लोगोसे माने जानला मानला सुर गैयि बा माखासे नेमखान्थिखौ मानियालासिनो मेथाइ खननायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो ना गोदोनि माने रोजाबगिरि फोरनि मेथाइ खनायफोरखौ खोनायोबा जोङो गोसोखौ मोजां मोनोमोन नाथाय आथिखालनिया माने जानला मानला खनला बायो ना
औ औ औ।
सोदोबफोरबो बाहायनो रोङि जालांबाय ना गोबां माने सोलायदों लोगोसे बेफोरबायदि माने जानला मानला मेथाइ खनला बायोबा जोंनि हारिमुवआवबो गोहोम खोख्लैयो गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैयो बेखायनो बेफोरखौ नायनानै माने एसे मेथाइ रोजाबगिरिफ्रा मोजाङै माने आब्रुथिखौ लाखियोबा मोजां आरोना। दिनैनि सावरायनायखौ दोनथनोस ना एसे।
औ औ औ औ गोजोन्थों।